मा खामदों?
नै जेरै ना दं।
औ बेसो होनबा?
औ।
सोर सोर दं?
दं सानै औ बिमा दं आं दं।
हा?
दङ होनदां बिमा आं।
ए माथो खालामगासिनो बिमायालाय बिमायालाय माथो खालामगा सिनो
नै खामानि मावदों दैफोर लाहार फाहार खालामदों। नोंथाङा खोनाखै नामा?
ओंखामसो संनांलायबाय एसे गैला नालाय। एसे गरमावनो अरावसो गेस गैयानालाय
औ बेनो गेसआनो खस्थ' जाथारदों दामायनि।
गेसखौनो मोनलाय लाया माथो।
औ बिदिनो जाबायथ' आरो। बिदिनो जालाबायबाय। दाना गेसखौबो मोननो नागिरला नालाय। खस्थसो जाबाय।
खौबो बुकिं खालामलायना दोननांगौनो न'बा मोना। औ
माथो खालामगासिनो नोंथां? सिरिनो बानद्राय रालाययाखैनो नोंथाङा?
आं आं लारायदोंथ' दङ ओरैनो।
मा होनदों नोंथाङा?
रालायदों होनदां नोंथाङा खोनायाखै नामा?
खोनादों एसे। बानद्राय मोजां खोनानाय जायाखै माने खौ।
नोंथाङा खामानि मावदों नामा?
मा होनदो?
नोंथाङा खामानि मावदों नामा?
औ खामानि मावदोंबो साहाबो लोंदां।
एसे साहा मोनलोंदों बिमाया साहा फुदुंनानै गालांदोंमोन नोंथां। ओंखायनो साबो मोनलोंनाय जाबाय।
बेले गोदै ना संख्रै गाइखेर ना मा?
गाइखेर गोदै गुदुंबावसो साहयाबो?
औ गुदुं जाखागोन। गाइखेर साया गोथाव जायो नोंथां।
मा?
गाइखेर साया गोथाव जायो होनदां।
जायोथ' आरो गोथावआनो।
औ
गोथावखौनो मोनलोंदों नोंथां नै एसे। गुदुं गुदुं गरमाव एसे गुदुं गुदुं लोंना होनांगौमोन नोंथां। नोंथाङाबो लोङो नामा एसे लोंनानै हो।
गरमाव थान्दा थान्दासो लोंनो लुुबैयो। लोंनांगौ लोंनायालाय।
हेलौ नोंथां।
औ।
उम बै जोंनि सिगांनि कलेज खाथिनि सासे आदानि माबा नाम्बार दं नामा नोंनाव?
सोरनि?
बै जोंनि कलेजनि खामानि मावग्रा दादानि
आंनाव गैयानो।
ए। नोंथांनाव दं नामा होननानै सोंनाय जादोंमोन माने
अ।
दं नामा सानदोंमोन आं नोंथांनाव।
नाम्बारखौनो लानाय जायाखै नोंथां।
एसे थाला बायोना नोंसोरनाव
औ नाम्बारखौ बेनिखौ लानाय जायाखै नोंथां।
अ। औ ओंखायनो माबलाबा मालाबा टाइमआव लानाय दंमोन खोमा दानबायना दानोबो ओंखायनो नै बे गरमथार। मानो नांगौ सानो मालाबा टाइमाव नाथाय नांगौ जायो। दाबो नै नांगौ जादोंमोन।
औ उनफोराव नांगौ जायोना।
उम ओंखायनो नोंथांनाव दं नामा होननानै सोंहरदोंमोन आं बिराद खोथिया फुनाया आखाइया दोला जोबनानै नै थै गनाया एसे जसे आलौदोंं दा।
औ आलौखायो उनाव दै नांबाबो आलौवो।
ओम मार सिथरबो जाजोब्बाय नै थिफुजोबबाय आखायआनो बे आखाइनि खानायखौ मोन्दों। गाबो जजोब्बाय नैबे मोनसेनिया बे खोथिया फुनाया खोथियानो दा बयनाबो गाहाय गाहाय नालाय। ओंखायनो बिदिनो जाजोब्बाय। आखायाबो थै लालाजोब्बाय।
जोंहानालाय एसे गोजौआनोमोन माने हासार होदोंमोन नालाय जोंहा एसे जौसाबदों।
दा बोरैबा खोथियानो गुसुं गुसुं नालाय खस्थ'थार।
उम।
हेलौ नोंथां। भटार आइदि पान कार्ड आधार कार्ड एकाउन्ट नाम्बार लानानै हेलौ नोंथां। हेल' नोंथां। हेलौ नोंथां। नोंथांनि आवासा बांद्राय फैयाखै माथो। हेल'। हेल' -हेल'- हेल' नोंथां